खोनादों ने?
खोनाबायना?
औ खोनादों आंबो खोनानाय औ खोनाबाय खोनाबाय माब्रै दं नोंथाङा?
आङो मोजाङैनो दं दायो बर्थमान खुनुरुखुम। नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो औ जोङो दायो ओ जायगाफोरनि बारै जायगाफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै ने?
औ दा गिबियावनो बबे बबे जायगाखौ मिन्थियो आरो बबे बबे जायगायाव थांनो लुगैयो नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा?
हेलौ
खोनायाखै
ओ
नोंथां
औ आवासआ बारा फैयासै औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
आं नोंथांखौ होनदों दा नोंथाङा अबे अबे जायगाहाखौ उम मा होनो बेरायनो लुुबैयो? आरो अबे अबे जायगाखौ मिन्थियो दासिम अबे अबे जायगायाव थांनो लुबैदों बेखौ फोरमायदो होनदां
औ ओ जोंनि भारतनि बाहेरायाव दा
भारतनि बाहेराबाबो जायो ओ भारतनि सिंनिबाबो जायो।
जोंनि भारतनि बाहेरायाव आं गोबां जायगायाव थांनो एकदम थांनो लुुबैनायफोर दं आरोखि मेरला फाय ओ फार्स्टावनो आङो बबेयाव थांनो लुगैयो होनब्ला ओ टकिय' टकिय'आवहाय टकिय' सिटियावहाय बे जापानियावहाय
औ बेथ' जेपाननि जाहैबाय
औ जेपेनावहाय बयनिफ्रायबो ह साफासिन हादर होननानै बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो ना जापानखौनो
औ
उम टकिय'आहाय थांनानै बिसोरनि ट्रेडिसन फुद जानायस जानायनि स्थाइल बेफोरखौहाय गासैखौबो थांनानै एसे एक्सपिरियेन्स लाहैनो गोसो जायो आरोखि बे जाहैबाय फार्स्टआवनो आरोखि बेयो ओमफ्रायो बिनि उनावहाय आं थांनो लुबैबावो। ओ माबेयावहाय
उम
साउथ खरिया
औ
साउथ करियावहाय थांनो लुुबैयो आङो बे साउथ करियानि बे सिअल होनाय सिटियावहाय
औ ओ
बिसिनि जानाय थानाय गासैखौबो थांनानै नायनो लुबैयो आरो
उम
बे साउथ करियानियावहाय बिसिनियाबो साफा बिसिनिखा हादराबो सापा बिदिनो मरदोन गासिबो मा होनो एकदम आवगायनाय हादर होननानै जों मिथिनो मोनो मानि देब भ्लप कान्ट्रि होननानै
उम
ओमफायो ओ ब्रेजिल ब्रेजिलावबो थांनो लुबैयो आङो ब्रेजिलनि बे मोनसे ओ स्टेचु अफ मोनसे जिजुस क्राइस्टनि मोनसे स्टेचु गिदद दङ ना बेयो आखाइखौहाय ओरै आखाइ फुवारनाय
उम
बे ब्राजिलनि रिय' दे जेनिर' होननाय बे मोनसे जायगायावहाय मोनसे सिटियावहाय बेखौहाय बिसिनि जायगाखौबो बिसनियाबो समायना समायना जायगा दङ बिननो सि खाथि लैथो खाथि ओमफाय हाजो हाला हाजो हालायावनो सिटि जायो बिसिना हाजोफोरावनो ओमफ्रायो बिदिनो गोबां कान्ट्रियावनो गोबां हादरावनो थांनो लुुबैयो इउ ए इ जेरै इउ ए इ दंबावो थाइलेण्ड दंबावो जार्मानि चाइना फ्रान्स गार्जेनटिना गासिखौबो एकदम बेरायनानै फैजोबनो लुगैयो आरोखि गोसोआनो
उ
इउ एस ए जेरै केलिफरनिया लस एनजेलेस इउ एस ए नि ओमफ्राय सिंगापुर बयनिफ्राय माहाजोनसिन खान्थि लास भेगास इउ एस ए आवनो दंबावो आरो लेबान'नि बिर ज थोननाय आरो इस्तानबुल थुरकिनि बेफोराव गाैयावबो खेबसे एकदम वर्ल्ड टुर होनानै फैजोबनो लुगैयो आरोखि साउथ आफ्रिकायावबो केप अफ टाउन दंना मोनसे बेवहाय
उ
ओमाय इण्डियायावबो बिदिनो थांनो लुुबैयो केरेला कचियावहाय फाइम मा होनो कर्नाटकानि माइसर जायहा कालसारेल माबानि थाखाय फेमास ट्रेडिसननि थाखाय सिल्क सारिफोरनि थाखाय आरो बारानसि उत्तर प्रदेश बेफोरावबो थांनो लुुबैयो
उम
बे गांगायावहाय दा नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो बबे बबे जायगायाव थांनो गोसो थांनो लुबैनाय
आंना गिबियाव दङ जाहैबाय थांनो लुबैनाया वर्ल्ड नि सोब माबा बयनिख्रुबो एक् एक्सपेनसिभ जायगा कान्ट्रि उम मा होनो सुइजारलेण्ड ओमफ्राय माबा मा होनो सुइजारलेण्डनि उनावहाय नरवे नरवेखौ मोजां मोनथारो आङो नरवेआबो जायगाया सुइजारलेण्ड बायदिनो होनजायो ओमफ्रायो मा होनो ओरैजाय थाबाय इउरपियान काान्ट्रिखौ बेरायजोबनो लुगैयो आरो मानि एकदम गासिखौबो मानो होनबा इउरपियान कान्ट्रिया बांसिनानो मोजांसिन जाजोबो ना साफा साफा नो ओमफ्राय आमेरिकायाव थांनो लुबैयो ओमफ्रायो माबा मा होनो बेखौ ओ अस्ट्रलिया बेयावबो थांसिगौ आङो। ओमफ्रायो इज्राइलावबो थांनो मोजां मोनो आङो ओमफ्रायो ओ मानि मोनबा गासिखौबो बेरायजोबसिगौ आरो आंबो कान्ट्रि गासिखौबो अल कान्ट्रि ओ बेसिबां बुहुमाव बेसेबां कान्ट्रि दङ ओ बेरायजोबसिगौ आरो। ओमफ्राय ओरै एसिया काान्ट्रियावबो थांनो लुुबैयो थाइलेण्ड। ओमफ्रयो माबा जापान। ओमफ्रायो चाइना। चाइनायावबो थांसिगौ आङो मोनबा थां थांनो बिराद लुुबैयो। चाइनानियाबो जायगाया मोजां मोजांथार ना नङा होनबा नोंथां? ओमफ्रायो माबा थाबाय साउथ करिया बेयावबो थांनो लुुबैयो दंसोगारो आरो साउथ करियानि मानसि जों लोगो हमनो लोगो मोनलायनो। खोथा रायज्लायलायनो खौ आरो मोजां मोनजोबो ओमफ्रायो दा जोंनि ओरै भारतआवथ' आङो दा सबसे मा होनो फजायनाय जायगा थांनो लुबैनाय जायगाया जाहैबाय भारतनिया माबा केरेला केरेलायाव थांनो मोजां मोनो। ओमफ्राय नर नर्थ इस्टआवनो मोजां नर्थ इस्टआवबो मोजां मोनो आरो आङो। माबायावहाय टावां जुक' भेलि थाबाय ओरै माबा मा होनो सिरापुन्जि बिसोरखौ थांनो मोजां मोनो।